औ आं खोनादों
खोनादों ना नोंथां
खोनागासिनो दन
औ औ दानिया होनबा जों दिनै बरनिफोरनि फोरबोनि बादै एसे सावरायसै नामा नोंथां जेरै बैसागु दमासि मागो आमथिसुवा खाथि फोरबो बेफोरखौ नङा नङा होमबा नोंथां
औ
दा नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे फोरमाय नालाय
औ बैसागो बुंब्लाथ जों बैसागुखौ बरफोरनि गुबै मोनसे फोरबो हिसाबै फालियो आरो बैसागोखौ जों बैसागोनि सेथि सानखालि मोसौ थुखैयो बेनि उ नाव मोसौ थुखैनाय सानखालि बायदिसिना गामिफोराव गेलेनाय बादायलायनाय बायदिफोर सिखारनानै रं गासैबो गामिनि सुबुंफोरा रंजायो आरो आरो। बेनि उनावहा ओ बिनि बैसागोनि मोसौ बैसागोनि उनाव मानसिनि बैसागो फैबाय। आदो बे मानसिनि बैसागु। बा ओ गामि।
हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। हेलौ। खोनादोंना नोंथां। हेलौ। हेलौ। हेलौ नोंथां।
औ औ खोनागा औ ओ।
मा माबाफोर। दासो खोनादोंना दहाय खोनादों।
दा खोनागासिनो दं।
अ। बा।
बे मानसिनि बैसागोनि खोथा बुंदोंमोन आं।
औ।
ओइ मानसिनि बैसागोखालि। ओ। गेदेरफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमो। आरो। गेदेरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होयो। बेबायदिनो आरो बे। मोनसे नियम आरो। आरो। बे बे सानखालि बे साननि उन ओ बे सानखालि नङाबा बेनि उनखालिनिफ्राय। जोंनि। माने गामिनि। सेंग्रा सिख्लाफ्रा। सेंग्रा सिख्ला गथ आरो बेसोर गासैबो माने मोन बे बैसागो फोरबोनि रंजायो मोसायो। खाम सिफुं दामनानै रंजायो मोसायो आरो।
औ नोंथां ओमफाय जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो खालामो। जेरैहाय मोसौ थुखैयो ओ एक थारिकनि सि सिगां ओमफाय एक थारिकखालि जोंङो फु आवाथि सावो बेयावनो नों बुंनाय बायदि जेरैहाय। खुलुमनाय मोनसे नियम जेनेबा गोदोनिफ्राय फैबाय थानाय। गेदेरफोर खुलुमो बिनिफ्राय बोर लायो नों बुंनाय बायदि बिदिनो जेनेबा ओइदिनखालि खेला सेला एसे गेलेनाय जायो आरो बोराय सेंग्रा बेफोरबायदि। ओमफाय अखानायैनिफ्राय जेला दुइ थारिख जायो। ओइदिनिफ्राय जोंहा लोंनाय जानाय जागायो। नङा होमबा नोंथां बेजोंनो लोंनाय जानायजों बिदिनो मागिनसै। माने बैसागुनि नामाव। ओमफाय बेयावनो एसे एनै थांसै आरो बेयावनो जोंहा प्रग्रामबो लानाय जायो गामि गामि।
औ स्टेज प्रग्राम औ।
गाव गावनि माने रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय। माने बेवहाय जाय जायफोर सोलोंनो मोसानाय एक्सपार्टफोर बिसोरखौहाय माने औ बादायलायनाय जायो।
औ।
लेंहरो। माने मोजां ओमफाय मोजांसिनफोरखौ बरननो।
औ।
आरो जेनेबा जोंहा ओइ माबा मागोबो थाबाय।
औ मागो औ मागो फोरबो औ।
दां जोंनिथिं मागोबाथाय जों मेनलि फिथा जानायखौ होननानैसो बांसिन मोनथिनाय जायो नोंथां।
औ बेखौनो उम
सावनाय र् बेखौ जों मोनथिनाय जायो आरो। बांसिन जेरैहाय गामियावहाय जे जोंनि गामियावहाय अमा सि सिथारनानै जायो।
औ।
औ ओमफ्राय गथ' गथफ्रा फिथा मागि मागि जायो। बोराय बोराय फोरा जौ लोङो। जौ गिसि ओमफाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा माबा अमा सिथारनानै जायो फुं खोमसिबाथाय बेलागुर सावो बेनि उनाव दुगैहैयो जाय फाराफारि।
औ।
सान्दुं ओंखारियावनो ओमफ्रायहाय बिनि सिगाङावहाय बेजेखौनो आरो अर साफैबावो आरो।
औ औ
बे मा बे समावहाय बांसिन बे फिथा जानो जोङो
औ गोजांनाया बांसिन जायो बे समाव औ औ।
आरो जोंहा फोरबो होननानै बुंबावोबा आरो जोंहा माबाबो दंबावो। आमतिसुवा
आमतिसुवा औ आमतिसुवाखो आं एसेबां मोनथिया माने। नोंथाङा एसे बुंगोन नामा?
आमतिसुवाखौहाय आंबो एक्जेक्टलि बिनि माबाखौ मोनथिया खारनखो नाथाय जों गोदोनिफ्राय नुबाय थानायखो आं बुंनोसै आमथिसुवायावहाय जोंहा फिथाइ सामथायाइ जाफुनाय भराव जायो। आरो नोंथां। मातबै दुब्लि हालुफुबाय थानाय समाव जायो आं एकजेक डेटफोरखौ आं गोसोआ गैया मा मासाव जायो। नाथाय बे समावहाय हालौनो मोना नोंथां हा दाननो मोना मान दागि खालाम नुनो मोना बेबायदि आरो माने आरो बे जुमाय सुवा होनखानाय बुस्थुहाय माने बेखौहाय माने गामि गामि आरो गामि गामि बो आलदा आलदा जायो जोंनि गामिहाय सानथाम हालुवाबबो मोसौखौबो जेबो खालामा जेबबो खालमोना आरो यैदिनखालि। बे सानथामा ओमफाय बेना सालास दिनाहाय जों आवाथिसावनाय जायो आरो। बै लास्ट दिना जोङो हाग्रा फफि एवनाय जायो। जायगाफोरखौ साफा खालामनानै लायो ओमफाय बिनि उनावहाय जों आवथि सावो आरो। माने बे सुवाखौ खारहोनाय बेबायदि आरो। ओमफाय हालौवनायाथ' हालौखाया। खदालबो जावनो मोना जेबो जावनो मोना माने हा खौनो माने जेबो खालामोन आरो। बेबायदि आरो मोसौ खौ हालेवोबा मोस ओरैनो गोदोनिफ्राय बुंनाय मोनसे दं आरो बेसेबां सैथो बेखौ मोनथिला जेनेबा बुंबाय थायो गेदेरफोरा माने मोसौखौ मोसौआ ओइदिनखालि हालौबा बे आमथिसुवा टाइमाव हालेवबा माने दुरबल जायो माने देहाया गुरै जायो बेबायदि लोमजायो बिदि होननाय खोनायो आरो।
औ ओनसो फोथायनाय आरोना।
औ नोंथां औ औ।
औ।
नोंथांमोननिथिं मागोआ माबायदि जायो नोंथां?
मागोआथो जों जोंनिथिंबो बेथिं ओ मागोआव ओ बेलागुर बानायनाय आरो बेयाव गासैबो गामिनिफोरा जयै माने मोनसे पिकनिक बादि जायो आरो।
अ नोंथां।
ओंखाम जायो। ओंखाम बायदिसिना रंजायो मानसिफोरा बैसान खालि आरो न न गावबा गाव बयबो गाव गाव न न फिथा सावनाय जायो। ओमबाखालि बेनो आरो मागोवहा आरो बेलागुर सावो।
अ नोंथां। अ जोंनियावबो बेनो बेलागुर सावो बे बेलागुर सावनाया सानो जेरावबो सावो नामा आं सानो आरो जोङो माने गुबुन हारिनिखौबो जों नुनो मोनो आरो। जेनेबा
औ गुबुन हारियाबो औ।
बिसोर जोंनि सानसे सिगां सावो खोमा नोंथां ना?
औ बिसोर जोंनि सानसे सिगां औ बिसोरनाथ सानसे सिगांनिफ्रायनो ओ पिकनिक जानायाबो सानसे सिगाङावनो जायो इसोरो। औ।
ओमफ्राय आरो जोंहा काति फोरबोबो दं नङा होमबा नोंथां?
काति फोरबोआव
औ औ काति फोरबोआवथ' औ जों कातिगासा सावो जेरैहाय माइ ओंखारहांनाय समावहाय जायो बे फोरबोआ नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ जोङो माबा खालामो बै थाइगिरा थाइगिर नि औ। खङावहाय जोङो माने थाव गुबै होनानै फोथारावहाय जेनेबा माइ गायनाय जायगायावहाय बारियावहाय जों बेखौ सावनाय जायो आरो। सावनानै माने जाहाथे जों माइखौ मोजां मोजां मोजां मोनथों। बेबायदिनि थाखाय सावनाय जायो आरो। नङा होमबा नोंथा।
औ औ औ बेबादिखौ जोंनिथिंबो बानाय नायो गासै माने बेबादि समाव सावनाय समाव दुबलि बेदि फोथारफोरखौ नायनो मोजां नुयो आरो।
औ नोंथां औ समायना नुयो उम उम। औ बेखौ मानो सावो नोंथाङा ओरैनो मिथिगौ नामा?
बेखौ सावनायाथ बै औ जुन्थुबा जितुआ बे माइफोरा मज जाहाथे मोजां फिथाइ थायो। आरो मोजां फसलफोरा मोजां जायो। बेफोरखो हास्थायनानैनो बोर बिनानै सावो आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ। जोंनियावबो बेनो। जोंबो माने जेरै हिनजाव मानसि फोरा सावो। आरामनो दुगै लोबै थांनानै सावहैयो आरामनो बोर बिबोयो माइखौ एसे बिलिद बिलिद फैयो। बेनि थाव जों एसे एसे नङा होनबा नोंथां? आरो जोंनिया माने बे माइ गायनाय फोथारावल' सावा गासै बारियावनो माने सावनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो माने। माइआथ' माइ थाखाबाय ओरै बागानफोरावबो सोरनाबा गय बागान हक सोरबा बायदिसिना बागान दं नङा होनबा नोंथां? बेफोरावबो बारि औ। माने बे सावनायखो आं नुनो मोनदों आरो जोंनि जायगायावहाय।
औ न'आवबो बै सानखालि बै सिजौ गुदियावहा
औ नोंथां।
ओ बेबायदिनो साखि सा सावो आरो।
औ नोंथां औ नोंथां। बिदिखौ नुनो मोनदो आरो नोंथां मोननियाव ना जोंनियाबो सावो। जोंनियावबो बे जेनेबा न' सिङावहाय सावनाय जायो आरो। इसोरनि नामाव ओइदिनखालि माने मोनसे बिराद मोजां थासारि नाङो आरो माने न'निफ्राय ओंखारबानो। बयनियावबो जोंनाय जोंनाय माने माने गोजोननाय मोनसे फिल फैयो आरो मोनसे औ जे जोंनि बे मोनसे फोरबो होनलायनाय नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
गोग्गानाय मोनसे फैयो आरो जेरावबो नायबानो जोंनाय माने साखिजों समायना बेबायदि औ। नोंथांमोनथिं बिदिनो एखे सावखायोबा?
औ बे बायदिनो सावो जोंनिथिं
औ औ। औ। बिदिब्ला नोंथां दिनै एखिनियावनो दोनथ'सै नामा?
औ औ नोंथांजों रायज्लायना मोजां मोनबाय। दिनै एसेयावनो दोनथ'निसै।
दोनथ'नसै नोंथां गोजोनथों।